हबायोंथां औ खुलुमबाय नोंथां
अ गोजोन बेलासिनि नोंथांनो जासे हरबाय
औ नोंथांनिसिमबो
अ नोंथाङा मा खालामदों?
आङोथ' दा जेबो खालामथ'वाखैमोन जिरायनानैसो दं
अ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ बिफां लाइफां बिफां गायनांगौ आरो बिफां लाइफां गायनायनि गोनांथि बेखौहाय नोंथांजों गुसुङै आङो सावरायनो सानदोंमोन बिदिबा आं सावरायलांनोसै नोंथां
औ दे सावरायलांगोन नोंथां
औ दिनै जोङो आथिखालनि मुगायाव बिफां लाइफां गायनायखौहाय दिनै माखासे गेदेर गेदेर फसंथानफोराबो गोनांथि सानबाय नोंथां मानोना बिफां लाइफां गायनायजों जोङो जोंनि बुहुमखौ सोमखोर समायना गेरेमसा मोनसे आबहावा जाखांनो हायो नोंथां बिनिखायनो बिनिखायनो दिनै माखासे सरखारि फसंथान बेसरखारि फसंथान बेफोरो मोनसे थांखि लादों दि सारा बुहुमावहाय बिफां लाइफां गायनानै माखासे बिफांफोर गायनानैहाय बुहुमाव दिनै गावबा गावनि हादर हादर आासाफोरखौ सिनायथि होनो बेनिखायनो दिनैहाय बिफां लाइफां गायनायनि माखासे बिथांखिफोर लानानै दिनै ओ गामि ओनसोलफोराव सरखारि फारसेनिफ्राय दिनै बिफां लाइफां जगायनाय आरो बेबायदिनो माखासे बे सरखारि फसंथानफोर जायखौ एन जि अ होननानै बुंनाय जायो नोंथां बेसोरबो दिनै बिफां लाइफां गायनायनिया मानो नांगौ बेफोरखौ दिनै जोंनि गामि ओनसोलफोरनि ओ मानसिफोरनि गेजेराव बिफां लाइफां गायनो थाख गोबांथार नाजानायखौ दिनै जों नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ
दिनैहाय आथिखालनि मुगायाव मानसिफोरा आरो दैदेनगिरिफोरा साननो हमबाय जे आ बिफां लाइफांनि गैयैनि जाहोनाव दिनै बुहुमाव आ आबहावानि बेबायदिनो माखासे सोलाय सोल' जाबोनायखौ नुखांनानै नुहरनानै बेसोरो बेबाय दिनो माखासे बिथांखिफोर सानज्लायनानैहाय दिनै बिथांमोना साननो हमबाय जे जोङो बिफां लाइफां गायनानै जों लोगोसे बेबायदिनो बुहुमखौहाय सोमखोर समायना खालामनो हायो आरो बेल' नङा नोंथां बिफां लाइफां गोबांथार माखासे दाम गोसानि बिफांफोर गायनानै जोङो रां आरजिनोबो हायो जेरै साल दंफां गाम्बारि दंफां सिगुन दंफां सन्दन दंफां बेफोरो गोबांथार बेसेन गोसानि दंफां आरो नोंथां
औ नोंथां।
औ दा बेफोरखौ गायनानैहाय दोनै जोङो आं दोनै गायोब्ला दोनैनो जोङो बेफोरनिफ्राय रां खौ आरजिनो हाया नाथाय बेफोरखौ गायनानै दोनै जोङो जि बोसोर बिदिनो ओ जिबा बोसोर बेफोरनि उनाव बे दंफांफोरखौ फानफिननानै जोङो गोबां न'खरनि रां आरजिनो हानाय बेफोरखौबो जों खालामनानै लानो हायो नोंथां आरो बेबायदि रां आरजिनो थाखायल' जोङो दंफां गायनांगौ बे नङा आ दोनै आ बेबायदिनो दंफां बिफां लाइफां गायनायनि जाहोनाव जोंहा आबहावाजों लोगो जानाय जायो नोंथां आरो आ बेबायदिनो आब हावानि आबहावानि गोबांथार गुनफोरखौ मोजां साब सिखोन लाखिनो थाखै बेबायदिनो जि जोंनो मानसिनो हां लानो अक्सिजेन नांगौ बेफोरो दोनै सोलाय सोल' आ जों मानसियानो दंफांनि सोमोन्दोआखौ जेबोला जों आ माखासे आ बिगियानफोराव फरायो अब्ला जों हमनो हायो आरो नों हा जोंहा जोंहा मानसियानो आ बेबायदिनो बिफां लाइफांजों जोबोर गोथौ सोमोन्दो दङ। दा बेफोरखौ बेफोरखौ नोजोर बोनानैहाय बेफोरखौ मोनथिनानैहाय दिनै जोङो गामि ओनसोलफोराव जोंनि आ सुबुं हारिफोरखौबो जोंनि आइ आफा बेबायदिनो गोबां जोंनि जाथि बाहागिफोर गोबां जोंनि गासै आसाम हादरसा भारत हादरावनो बिफां लाइफां गायनायनि थांखि लानानै जोंनि बुहुमखौ दि मोनसे माने समायना खालामनो हायो आरो बेबायदिनो गोबांथार बिफां लाइफां गायनाया आ बेबायदिनो जोङो बिफां लाइफांखौ अननो हानाय अनफावरि बेबायदि सासे आ आबहावा बिजिरसंगिरि जों जानो हायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बिफां लाइफां गायनायनि गुबै खारना बेल' नङा जे माने आ रांखान्थि आरजिनायनि थाखायल' बेखौ जों साननानै लानो नाङा। जोंनि बिफां लाइफां गायनायनि गुबै थांखिया जानो हागौ माने आ बुहुमाव जोङो थांनानै थासान्दि जोंदि बिफां लाइफांजों सोमोन्दो गोनां मानसि जिब जुनारफोरा बेखौहाय जोङो मोनथिनानै बिदिनो दंफां लाइफां गायनायखौ जोङो हानायमानिखौ जोङो सुबुरन्थाइ होलायनानै गायनोहाय नाजानांगौ आरो नोंथां। दा नोंथांनिसिम आंनि गुसुंनै बिफां लाइफां गायनायनि सोमोन्दै सावरायनायनि आयदाया बेनोमोन। आ नोंथांखौ साबायखर बावो मोजाङै खोनासंनायखाय आरो नोंथाङा माबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो गोनां दङ नामा नोंथांहाबो?
औ गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आंजों बिदि सावरायनाय याव आंबो नोंथांजों बर'फोरनि न' लुनाय खान्थिनि सोमोन्दै सावरायनो सान्दों।
ओ हागोन नोंथां दे हागोन हागोन हागोन नोंथां औ औ।
दे होमबालाय आं सावरायलांनो आखायाव लाबाय।
औ।
बर'फोरा गाव गावनि जोनोम न'कथिनिफ्राय एसे गोजानाव खारस्लायनाङोब्ला न' लुगोदान जायगा साहाथिं न'मा न' लुनायनिबा ओ ज'खायै थोजासे जायगा दोनफानानै सानजाहा बाख्रि लुग्रोयो आरो फार्स्टावनो गिबि गिबियावनो गुबुन गोजान जायगायाव खारलाङोब्ला गाव गावनि खाबु बायदियै न' लुनानै लाहैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। न' थि एबा न'खर बोस्लायनायाव सिगां बाख्रि लुग्रोनायनि ब बागै बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो सानबोयो। नाथाय दा बाख्रिफोरखौ लुग्रोनायखौ बांद्राय नुनो मोनलिया आरो दानि दिनाव। माइ गायनाय आरियाबो एसे खम जालांनो हमनायनि जाहोनाव बाख्रिफोरखौ बांद्राय लुनाय नुनो मोनलिया आरो दा।
औ नोंथां औ।
ओमफ्राय गोदोनि दिनाव बे बाख्रि लुनायजों लोगोसेनो फाय लोगोसे गेजेराव मोनसे मेहेर गोनां बाथ्रा दङमोन आरो। बे बाथ्रायानो जाहैबाय ओंखाम गुफुर थाब्ला दाउखानि आंखाल गैया। सिगां माइरंनि बाथ्रा उनावसो इसोरनि बाथ्रा बिदि होननाय बाथ्रा दङमोन आरो। गोदो गोदाय बयबो बुंलाय लायोमोन। ओमफ्राय बिजोंनो मिथिस'हायै समनिफ्रायनो मानसिनि सो सोदोमस्रिया थांनानै थानायनि थाखाय जुजिनायनि गेजेरजोंबो नेबोगासिनो थाबाय थानाय खौ जों नुनो मोनो आरो। बिनिखायनो दिनैबो मानसिनि सोदोमस्रिया उदै सुफुंनायनि बाथ्राखौ सिगां सिगां सानग्रोनो गोनां जायो आरो।
औ नोंथां।
उम। बिनि उनावहाय बर'फोरा न'खराव माइनि बाख्रिखौ थांना थांना थानायनि रांखान्थियारि राहानि गुबै नेरसोन महरै महरै साननानै लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बिनि अनगायैबो सोरबा न'खरनि बाख्रि आरजि अनजिमा आरो बाख्रिनि गेदेर उन्दैखौ नायनानै बे न'खरनि रांखान्थियारि हालोदखौ मिथिनो मोननाय जायो आरो गोदोनि सम समाव बेबायदि बाख्रिखौ नायनानैनो जेनेबा बाख्रिया गिदिरब्ला माहाजोनथार आरो बाख्रिया एसे फिसायोब्ला एसे बांद्राय माहाजोन नङा बेबायदि साननानै लानाया गोदोनि समाव दङमोन आरो। दानिया बाख्रि न' लुखांनायनि उनाव साहाथिं न'मा न' खौ लुनो हा लुनो लायो आरो जों बर'फोरा न'मा न'वा न'मा न'वा गोदोनि समाव लानाय जखाया जाहैबाय जिदाइन मुनिफ्राय नैजिनै नैजिबा मुसिमहालागै गोलाव जायोमोन आरो। न'मा न' लुनोब्ला बर'फोरा बर'फोरनि गेजेराव फारनै मुदानि फारनै मुदानि खुन्थियानि खाथियाव थानाय खुन्थियानि खोमा एबा जांख्लायाव दिरुं खानायनि नेम गैयामोन आरो बर'फोरा। बर'नि सुबुं फोथायनाय बायदिब्ला फारनै मुदा खाथि खुन्थियानि खाथिनि खुन्थिया खोमायाव दिरुंजों खाब थायोब्लालायनो बारहुंखाजों जुजिनो थाखाय फेर फाथिना नै थानाय जायोमोनलायनो बेबायदि होननानै फोथायोमोन आरो बर'फ्रा बियो नेम आरो फोथायनाय फोथायनाय आरो बर'फोरनि बर'फोरा न'मा न'खौ इन्जुर दुमस'नानै मोनथाम खथा खालामनाय जायो आरो बेनि सानजाथिंनि खथाखौ इसिं ओमफ्राय गेजेर खथाखौ अखं आमफ्रायहाय सोनाबनि खथाखौ खफ्रा होननानै बुंनाय जायो आरो
औ नोंथां औ
ओमफ्राय बिनि उनावहाय दाहोना रुवान्थि लानाय जायोमोन नालाय गोदोनि समाव मावनो दांनो थाखाय बिनिखायनो दाहोना दाहोना दाहोना सम्पति गोनां न'खर जायोब्ला एबा न'खरनि मादाव हाबा ज जायो सेंग्रा मानसि आरो मावग्रा मानसि थायोब्ला बिसोरनि थानायनि थाखाय न'खरनि खाबु बायदियै लानां खाबु बायदियै लां लांगोना खाथियाव गंसे बाहेरा न' लुनानै दोननाय जायो आरो बेखौ बर' फोर सौरा न' होननानै बुंनाय जायो आरो बे न'खौ बे न'आव गोजाननि बाहेरानि मानसिफोर हराव उन्दुनो हानाय जायो आरो बे न'आवहाय न' मा न'आवथ' बर'फोरनियाव हाबनो मोना नालाय जों आलासि फोर फैयोबा बेहायनो आलासिफोरखौबो फुथुनाय जायोमोन आरो बियो गोदोनि बर' बर' आरो आथिखालनि आसामनि उन जालांनाय हारि फोरनि सेंग्रा सेंग्राफोर थाग्रा बैसां न'नि थालांनाय नेरसोन आरो बियो
औ नोंथां औ
बर' बर'फोरनि सौरा न'आबो गुबुन न'फोर बदिनो न'खरनि गोनां न' न'मोन आरो बेबो मोनसे गोनांथार न'मोन आरो सौरा न' थानायनि उनावहाय गोजाननिफ्राय फैनाय मानसिफोरा थोंजोङै सिथ्ला गेजेराव हाबफैनो मोना आरो न'खरनि आब्रुथिया हेंथा गोलैया होननानै फोथायनाय जायो आरो दानिया बे बे न'नि उनावहाय मोसौ गलियाबो जोंनि बर' न'खरफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार न' आरो आबादजों सोमोन्दो थानाय नि थाखायनो जों मोसौखौ फिसिनो गोनां जायो आरो मोसौआनो जोंनि थाखाय आबाद मावनायाव जोंखौ गोबां हेफाजाब होबोनायनि थाखाय मोसौनोबो जों न' लुनानै होनाय जायोमोन आरो गोदोनि समाव आरो दा जों दाबो बे मोसौ गलिखौ जोङो लुनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बर'फोरा मोसौनि थाखाय न' लुनाया बर'फोरनि सुबुं खोनानाय बायदिब्ला गोदो गोदाय आनान गसाया जिबफोरनि थाखाय राहानि थाखाय जायगा राननाय समाव मोसौआ बेयाव गैथ'वामोनलायनो बे खौ नुनानै थालिर बिफाङा आनान गसाइखौ बुंदोंमोनलायनो आंनि बिलाइफोरा जोबोर गुवार बेखायनो सान्दुं अखा मोसौफोरा आंनि बिलाइ सिङाव एरसोनानै थानो हागोन होननानै बुंदोंलायनो। मोनसे सल'बाथा दंमोन आरो थालिर बिफांनि बेबायद दि बुंनाय आनान गसाइया मो-मोस मोसौनि थाखाय जेबो राहा खालामनानै होआखिसैलायनो बिनि रागायावनो मोसौआ दिनैबो खाबु मोनब्ला